खोनादों?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा फ्रि दंना?
औ दोंमोन। आरो लोगोसे नोंथाङालाय फ्रि दोंना गैया?
दोङो आं दोंबो आं दोङो आंबो।
औ होमबा जाहा दिनैनि जिबायदि बाथ्रा एबा जिबायदि टपिक जोङो लादों बेखो जोङो जागायजेननो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ दे होमबा जागायनोसै। जोंथ' मिथिखायोदि जोङो दायो मा टपिक रायलायनो ना-नागिरदों एबा रायलायनो सान
औ।
जिउनि आरो आं नोंथाङा बबे बबे जायगायाव जायगायाव थाबायखांखो आरो मा मा जाय-जायगा नोंथाङा नायनो गोसो बिनि बागै जोङो दिनै रायलायगोन बेबायदि जारनि एबा ट्रेभेल माबायदि बबे बबे जायगायाव थाबायखो माबायदि भिउफोर नुखो एबा माबायदि ओ प्लेसफोर नोंथाङा एक्सप्लर खालामखो बिनि बागै जो सावरायगोन होमबा आं जागायग्रोसैना नोंथां?
औ जागायजेनदो नोंथां।
औ दे जेरै आंनि फारसे बुंनो थाङोबाथ' आं गिबियैनो बेबायदि ओ जोंनि आसामनि एबा देरसिन सिटि आं गुहाटिनिफ्राय जागायजेननो सानबाय आङो जेब्ला क्लास टाइनाव फरायदोंमोन अब्ला आङो जि थाखोआव फरिदोंमोन अब्ला आङो बेबायदि गुहाटियाव स्कुलनि बेबायदि ट्रिपाव थांदोंमोन। आरो आङो बेयाव थांनानै नुहैदोंमोन दि बेबायदि गुहाटियाव बेबायदि गासैनिफ्राय मुंदांखा मोनसे साइस-साइन्स मिउजियाम दोङो जाय मिउजियामाव जोङो नुयोदि बेबायदि फिसा फिसा बेबायदि एम्फौफोर नुनो मोन्दोंमोन आं थेमा सिङाव दिननायफोर आरो लोगोसे आङो नुनो मोन्दोंमोन दि बेबायदि ना दै सिङाव अक्सिजेन लागायनानै ना फिदोंमोन आरो लोगोसे आङो बेयाव गोबां रोखोमनि डाइनासरनि बेबायदि पस्टारफोर एबा सावगारि फट'फोर आखिना दिंनाय नुदोंमोन आरो लोगोसे आङो बेयाव नुबावदोंमोन दि बेबायदि स्क्रिन बेबायदि स्क्रिनाव थुनानै बेबायदि टाच जाबा मोनसे टेबोल हेन दोङो बे जायाव आं सेरदोंमोन आरो लोगोसे बेयाव गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन नुथाइफोर एबा गुबुन गुबुन जायगाफोर दोंमोन बे मोनसे साइन्स मिउजियाम आरो लोगोसे बेनिफ्राय ओंखारलांनानै जोङो गुवाहाटि हाइकर्टआव हाबदोंमोन। जायहाय हाइकर्टआव बा हारसिं नायोबा ओरैबायदि मोजां एबा समायना आरो सिङाव बेबायदि र-रलार कस्टार दोङो जायखो जों बर'आव मा बुङो आं बारा मिथिया। आरो बेयाव गाखोनानै जों थाबायनो हायो आरो हाग्रा आरो बेबायदि जिबफोर जेरै स्क'रेल जायखौ जोङो मान्दाब एबा खेरखुथा होननानै बुंनाय जायो, बेबो दोङोमोन आरो गोबां रोखोमनि दोंबावोमोन। आरो जोङो बि गुवाहाटि हाइकर्टनिफ्राय ओंखारनानै जोङो बेबायदि दिन ओ माबा खालामनानै जोङो लान्स खालामनानै जोङो बेबायदि गुवाहाटीनि जु एबा सिरिखानायाव जों हाबदोंमोन जोङो हाबजेनन्नायाव बेबायदि जोङो जिराफ नुदोंमोन। गोरना गोलावलाव आइथिं गोदोर गोदोर एबा जोबोर मोजां बेबायदि गोमो गोसोम गाबनि गोदोर दोर। आरो लोगोसे जों गिदिंबा जोंङो दाउ नुदोंमोन बाथ' दाउस्रि दाउ फिसा बिला बायदि रोखोमनि दाउफोर नुदोंमोन आरो लोगोसे गोबां बेबायदि जिब जिब जुनारफोर नुदोंमोन जेरै- गोलेर जायखौ जों इंलिसाव क्रकडायेल होनना बुंनाय जायो आरो जाय जेरै जोंङो मिथियोदि जिबौ नेवलाय सेसा मोख्रा मै गान्दा जों जायखौ रायन' होनना बुं बुं बुंङो गं थसे गान्दा एबा गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोरजों नुदोंमोन आरो लोगोसे बेयाव थांनानै बेबायदि फिल नांदोंमोन दि आंङो मोनसे बेबायदि ओरैबायदि हाग्रायाव फैबाय जाय हाग्रायाव बिराद जिब जुनारफोर दोंङो आरो जिब जुनारफोरखो आंङो नायफैदों बेबायदि बियाव फिलनांदोंमोन आरो आंङो जेब्ला गुवाहाटियाव थाबायहैदोंमोन अब्ला बेबायदि सानसे थाबायना फैफिनदोंमोन मोनाव जोंङो फैफिनदोंमोन ओमफ्राय आरो लोगोसे आंहा मोनसे जारनि दंबावोदि शिलं बे शिलंआव जेब्ला आं कलेजाव एबा दाखालि ओ थांनाय बोसोराव बिदि बुंजायो बेयाव आं थाबायहैदोंमोन शिलंआव जेब्ला शिलंआव जों थाबायहैदोंमोन अब्ला लामा ससेयाव जोंहा बेबायदि बासआ टायार पाम्पसार जानानै जोंङो बेबायदि बासा साखा गैखायामोन रिजार्भ साखा गैखायामोन जायनि थाखाय जोंङो नेनांदों। ओ खन्टासे एबा खन्टानै होनानै मानो होमबा दायभरफ्रा बिदि साखा लायनानै साखा लगायफिनदों आरो लोगोसे बेयाव जोंङो गोबां लोगोफोरजों जमा थांदोंमोन कलेज ट्रिप नालाय खोनादोंना नोंथां
औ खोनानों नोंथां
औ आरो लोगोसे बेयाव थाबायहैनायाव आं नुदोंमोन दि बेबायदि शिलंनि मुंदांखा बयनिख्रुइबो मुंदांखा बेबायदि जायगा सेभेन सिस्टार वाटारफल बेबायदिनो नोंथाङा बाहुबालि मुभि नायबायना नायाखै
नायबाय नोंथां
औ बाहुबालिनि मुभियाव जेब्ला बि प्राभास एक्टरा जेब्ला हाजो गाखोदोंमोन अबा वाटारफल दंमोन ना बेबायदि सेम टु सेम वाटारफल बायदि ओरैबायदि फिलनांदोंमोन दि नुनानै गोमोदोंमोन जेब्ला जोंङो द्रन बिरहोनानै बेबायदि सुट खालामदोंमोन कलेजाव लोगोफोरजों एबा दिडिसलार केमेराफोरजों खेबजादोंमोन फटक ओरैबायदि समायना नुथाय गाखोदोंमोन दि आंनि गोसोआ ओरैबायदि खामग्लिबाय आरो लोगोसे सिदा जोंङो सेरिखुन्जिआव थांदोंमोन आरो बेयाव जोंङो ओरैबायदि मोनसे हाजोनि गुरुं बे गुरुंङआव हाबदोंमोन जाय गुरुंङाव हरर मुभि एबा सैथाननि फिल्म बनायजागोन बायदि ओरैबायदि गोथौ गुरुंमोन जोंङो हाबना थाबायदोंमोन फट'फोर खेबदोंमोन आरो लोगोसे जोंङो। सेरिखुन्जआव जोंङो बेबायदि ओ लान्स खालामनानै जोंङो आरो ओंखारबोनानै जोंङो लाइ लुम थांदोंमोन आरो लोगोसे जोंङो लिभिं रुट ब्रिज थांदोंमोन आरो गोबां रोखोमनि जायगाफोराव जों थाबायदोंमोन बयनिख्रुइबो मोजांसिन जायगाखौ आं मोनदोंमोन सेभेन सिस्टार वाटारफल आरो लोगोसे नोंथांङा नोंथांङा बहा बहा थांखो एबा बहा बहा थांगोन नोंनि सिमाङा बहा बहा थांनायनि एबा माबायदि थांगोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
दे होमबा जागायदो नोंथां
औ जे आं जेब्ला खारदाङाव जेब्ला थाबायनो थांङो अब्ला जेफोरखौ जेहा जोब थांफेरै एबा बिदिनो जोंनि ओनसोल बा बे गोजान गोजान हाजो ओनसोलाव थाङाखै जों थांबाबो जेरै भैराबखुन्द' बे भैरबखुन्द' जे आसामाव दङ मोनसे भैरबकुन्द' जे अरुणाचल साइद बेयाव थांदोंमोन थाबायनो अब्लानि जेब्ला जों सानो अब्ला बै मोनसे मोनसे बिदिनो जायगा एबा मोनसे सोहोर जेनेबा बे हाजो ओनसोलनि सुबुं थाग्रा मोनसे टाउन एबा बिदिनो मोनसे ओनसोल बे ओनसोलाव जेब्ला जों थाबायहैयो अब्ला गोसोखौ बिदिनो खुसि मोनदों आरो रंजानाय मोनदों जे बेयाव गोबां रोखोमनि सिनारिफोर आरो दावमा दाावसा जिब जुनार जों नुनो मोनो। मोन मोनदोंमोन आरो जे बे हाजोआव जों थाबायदों आरो थाबायनायाव जों बिदिनो बिदिनो जों मेंनाय मोनदों मानो होनोब्ला बिनि बिदिनो जायगाया जे समान नङा बेनि थाखाय मेंनाय मोनदोंमोन अब्लाबो जोंनि गोसोआ बिदिनो रंजानाय मोनदोंमोन आरो जे जोङो बे थाबाय हैदोंमोन जोंनि बिदिनो मोनसे सिमां बिदिनो जोङो आरो सुजोबावदों जे से आरोबाव जों बेनिफ्राय गोजानाव बरफ गोग्लैग्रा लादाख बेबो दोङो मोनसे बिदिनो अरुनाचल जायगाथिं आरो बे लादाखाव जोङो थाबायहैगोन होननानै जोङो सानदों आरो जिआव जेरै फैबाय थानाय दिनफोराव जोङो बिदिनो लादाखाव थाबायनो थांगोन आरो बे लादाखाव थाबायनो थांनायाव जों गोबां रोखोमनि बिदिनो नुनो मोनगोन होननानै आसा बिदिनो जोङो सिमां सुजुदों आरो जे खालाकटांआव थांदोंमोन जेब्ला आङो बिदिनो बेलारगिरि आरो बायदि रोखोमनि आबादफोरबो बिदिनो नायदोंमोन आ बे आबादफोर नायनायाव जोबोद समायनायाव नुदों मानो होनब्ला बेनो हाजोआ बे हाजोनि जायगानिया जेरै गाहाय थिं नायख्लायबा जोबोद मोजां नुयो बिदिनो मोनसे बिदिनो जेरै गुबुन बिदिनो बान्दा कबि एबा बेलाथि गायोबोब्ला बिदिनो जेरै हाया बिदिनो बिलाइफोरा रोजोब एबा रोजोब जानानै जेरै जमा थानाय नुयो बिदिनो जों नुदोंमोन खोनादोना नोंथाङा खोनादो ना नोंथांङा? खोनादो ना नोंथांङा हेल' जे जोङो आरोबाव बिदिनो गोबां बिदिनो थाबायनो गोनां दं जोंनि सिमाङा आरो जे बे सिमांखौ जोङो जाफुंहोगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो जे आङो बिदिनो गोबां बिदिनो जेरै आरो बे मोनसे देनजिं होननाय जायगा खोनादो ना नोंथांङा
औ
जे मोनसे देनजिं बे अरुणचलावनो दोङो बेहावबो जोङो ने थांबाय आरो बेरायहैबाय बेवबो गोबां रोखोमनि जों जिब जुनार नुनो मोनदों आरो जे दाउसिन दाउला बिदिनो बायदि रोखोमनि नुदों नोंथाङा आंनि बुंनायनि सायाव फंनैसो बाथ्राफोर बुंनो सानदों नामा
औ नोंथाङा बेबायदि नोंथांनि थाबायनो गोनां। जायबायायदि सिमां नोंथाङा खिथालांबाय आरो लोगोसे नोंथाङा जिबायदि बुंलांबाय थारैनो नंगौ बे नोंथांनि सिमांबो जानो हागौ आरो नोंथां थाबायखांनायबो जानो हागौ। आरो लोगोसे आं बुंनो सा सानबावदों दि नोंथाङा जिबायदि खोथा बाथ्राफोर बुंलांबाय थारैनो नोंथांनि सिमाङा जाफुंगोन। आरो जाखांनायफोरा नोंथांनि थाखाय कंग्रेसुलेसन आरो लोगोसे ओ आङो बेबायदि सिमाङाथ' बिराद दोङो लोगोसे बेबायदि मोनसे जोबोर गोदोर सिमां दोङो जाय सिमांनो सिमाङा जाफुंनो थाखाय गोबां सम नांगौ। एबा दा दसे आंहा बेबायदि केपासिटि गैथ'आ जायनि थाखाय फैसानि आंखालनि थाखाय आं बेबायदि थांनो हाथआ बेबायदि आङो गुबुन गुबुन देश एबा गुबुन गुबुन आउट कान्ट्रियाव बे थाबायनायनि सिमां दोङो। बे मोन जे आंनि आंगो एबा मस इम्परटेन्ट एबा बयनिख्रुयबो गोनांसिन सिमां जाय सिमांखो सानसेबाबो अ'वान दे आं साक्सेस खालाम थारगोन एबा जाफुं होथारगोन ना आरो। नोंथां खोनादो ना?
औ खोना नोंथां।
औ बे बायदिहा सिमां दोङो आरो ना। आरो लोगोसे आं बारा गोलाव बुंनो सानला मानो होमबा जाहा समाबो जानानै फैबाय आरो लोगोसे नोंथांजों आङो बेबायदि सावरायनानै जोबोर गोजोननाय थाबाय। नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ जों होमबा बेनि दिनैनि बिनैनि टपिसखो बेसेयावनो दोनथ'नोसै ना नोंथां।
औ औ
औ दे।